अ' नों थां।
औ दासो।
अ अ अ आचचा नोंथां। ओ जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सम होगोन नामा नोंथां।
दे रायलाय जागोन दे। टपिकआ मा एसे फोरमायना होदों!
मोनसे मिथिंगायारि सम्फद बिनि सायाव एसे सावरायलायनो नामा नोंथां।
दे सावरायजायो नोंथां। सावराय।
मिथिंगायारि सम्पद होनोबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बेसेन गोसा मुवाफोर आरो जायफोर मुवाफोरा जोंनि थांनानै थानायाव माने खोब गोनांथि। बैफोरखौनो जोङो मिथिंगायारि सम्पद होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जेरैहाय जोङो ओ बाला अन्थाइ दंफां लाइफां जिब जुनार आरि बायदि बायदिफोरानो बुंनो थाङोबा जोंनि मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा नोंथां? आरो बेे बे जोंनि थांनानै थानायाव जोंनि जिउ खुंनायाव खोब गोनांथि नोंथाङा दायो बे बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन आंबो एसे ओरैनो होनायसै मिथिंगारि सम्पद होनोब्लाथ' जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेबिलाक बुस्थुफोर बेफोरखौनो जों मिथिंगायारि सम्पद होनो बुंनाय जायो जेरै बिफां- लाइफां हा अन्थाइ बाला बायदिसिना बेबायदिनो मिथिंगायारि सम्पद जों आरो मिथिंगानि मिथिंगायारि सम्पदखौ जों आरो मोजाङै सामलायनानै बाहायनांगोन जों मिथिंगानि सम्पदफोरखौ
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ। थारैनो जोङो औ औ उम नंगौ नोंथां। दे बुंदो।
थिंगानिफ्रायनो जोङो मानसिया थांनानै थायो नालाय। जों बेखायनो जोङो जोंनि मिथिंगायारि जिहेथु बारहावाफोरखो जों जोंनि मोजाङै लाखिनांगोन आरो। बिफां लाइफांफोर खौ गायनांगोन। जाहाथे मोजां बारहावा बारो। गावनि एह मोजां बारहावा आरो जों जोंनि देहाफ्रा मोजांहै थायो जाहाथे जाहाथे गाज्रि बारहावाफोरा जाहाथे जोंनियाव हाबफैया बेनि थाखाय जोङो नोजोर होनांगोन।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ। ओ थारैनो जोङो मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोबा ओ जेरैहाय नोङो जिब जुनारनि मादाव जोङो ओ आसामावनो जों मोननो थाङो जेरै थसेल' गान्दा गं थसेल' गंगोनां गान्दा ओ मा होनो काजिरङायाव नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेयो बेफोरबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद जेरै नोङो सनालि मोख्रा सना गाबनि मोख्रा नङा होमबा नोंथां? ओ सना गाबनि मो ख्रा बिदिनो मोसा मुफुर आरो बिदिनो हाग्रानि गोबां बेसेन गोसा जिब जुनारफोर दं बिसोरबोथ' जोंनि मा होनो मिथिंगायारि सम्फद बेजों लोगोसे ओ बेसेन गोसा दंफां फोर जेरै गाम्बारि सिगुन साल सिलिखा बायदि बायदि दंफांफोराबो जिहेथु जोंनि मिथिंगायारि सम्फद नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
दिनो ओ दैमा दैसा बाला अन्थाइ बुंनो थाङोबा बेफोरो गासिबो जोंनि थांनानै थानायाव जिउ खुंनायाव माने ओ हाबा मावगासिनो आरो आरो बैसोर नङाबानो जोङो ओ मा होनो जिउ खुंनाया राहाया गोथे जानानै थायो मिथिंगायारि सम्पदफोर नङाबा। ओ जायनि थाखाय जोङो दानि बाहायबाय थानाय थाव जेरै डिजेल, ओ पिट्रल, खयला, सना, रुफा, थामा बुंनो थाङोबा गासैबो ओ जिराद फोरानो मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय नङा होमबा जेरै जों सनाफोरखौबो हा सिंनिफ्रायनो मोननाय जायो खैलाफोरखौबो जोङो हा मोन सिंनिफ्रायनो मोननाय जायो थावफोरखौबो बेफोरबो माने मिथिंगायारि सम्पद होननानै जों बुंनांगोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै जोङो बाला अन्थाइफोरखौ जोङो गोबां हाबायाव बाहायो न' लुनाय आरिनाय लामा बायदिसिना बे फाख्खा दालां बायदिफोराव जोङो बाला अन्थाइफोरखौ बाहायो थारैनो ओ मिथिंगायारि सम्पदा जोंनो गोबां हेफाजाब होयो मदद होयो थिग बिदिनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मिथिंगायारि सम्पद जेरै बिफां लाइफां साल दंफां बैफोरफोरजोंबो जोङो माखासे था ग्रा न' दालान बिल्दिं आरिफोर बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ जोंनि थाखाय खोब माने खामानि होयो आरो बिसोरो थिग बिदिनो आरो जोङो खैला खैलाफोरखौबो जोङो मिथिंगायारि सम्पद होननानै जों बुंनांगोन ओ खैलाफोराबो आथिखाल समाव बेसेन गोसा जाबाय थिग बिदिनो हा सिंनिफ्राय मोननाय बिदिनो थाव, पेट्रल, डिजेल बिसोरबो दाम बारा जाबाय बुंनो थाङोबा मिथिंगायारिनि ओ जे सम्फद बैसोर सम्फदफोर नङा बानो जोंनि जिउ खुंनाया आस'खान्दा बायदि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ जायनि थाखाय जोङो जिब जुनार मिथिंगायारि सम्फद बे हाग्रानि मैदेरफोरा मानि बेसेबांबा बेसेन गोसा आरो बि सिनि हाथाइफोर आरो बिदिनो मोसा मुफुर बिसोरखौ माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नायनो फैयो ओ जिहेथु जोंनि ओनसोलनि थिखानानै दोननाय जे हाग्राबारि बेफोर हाग्राबारि याव माखासे बेसेन गोसा दंफां लाइफां जिब जुनारफोर दङ माने बैसोरखौबो गुबुन हादरनिफ्राय जे माने नायगिदिंनो फैयो आरो ओ बैफोर नायगिदिंफैनायाव जोंनि ओनसोला माने मुलाम्फा जायो आरो ओ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नों
औ औ मुलामफा जायो आरो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर से बुंनो हाबावगोन नामा नोंथां बे फोरमायबावगोन नामा?
नोंगौ नों थां माने मानसिया माने मिथिंगानिफ्रायनो जोङो मानाय सोलिबा सोलिनांगौ मिथिंगाजोंनो जों सोलिबाय सोलिजानाय जों मानसिया
नंगौ नंगौ।
ब्ला जाहाथे जोंहा जों मानसियानो गैया रखम बाथ्रा। जोङो जानाय लोंनायनिफ्रायनो जों मिथिंगानिफ्राय ला माबायो लायो। जोङो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जों आरो रैखा खालामनाया गासैनिबो आखाइयाव माने।
नंगौ नंगौ नंगौ।
रैखा खालामनांगोन जाहाथे बयबो जों नोजोर होनानै मिथिंगायारि संकदफोरखौ मोजाहाय बाहायो
नोंगौ नंगौ।
आरो जोंहा खायसे खायसे मिथिंगायारि संकदफोरा जोंहा जोबलाङो जोबलांनो हमदों औ बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनाया जोंनि गासैनिबो आ-आखयाव जों बेखौ गासैबो उम मोजाङै नायनानै जोङो बेखौ रैखा खालामनांगौ।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ। ओ आथिखाल समाव ओ हाग्रा एवस्रांनाय आरि ओ गोबां बिदिनो मा होनो हादान सिफायनाय माखासे जोंनि सुबुं माहारिफोरनि ओ गाज्रि माखासे गोहोमनि थाखाय ओ मा होनोमोनलाय बे मिथिंगायारि सम्पदफ्रा लासैनो जोबलांनांदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां बेफोरखौ जोङो गासिबो मोजांहाय माबा रैखा खालामनांगोन आरो मिथिंगा गैयाबा जों गैया बिफां लाइफांफोरखौ जेरै जों दानबाय थायोब्लाथाय जोंहा गोबां ओ दा गरम जादों नै बोथ फ्रा बिफां लाइफांफोरा गोब बां मानसिफोरानो दानदों बेख खौ जोङो गायफिननांगोन माने फांसे दानब्लाथाय जोङो दसथाल गायनांगोन बेफोरबायदि मोनसे जों रुल लाबनानै जोङो जाहाथे जों मिथिंगाखौ रैखा खालामनांगोन। मिथिंगा गैयाब्लाथ' जों मान सियानो जों थांनानै थानाय नोङा।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
मिथिंगायानो जोंनि जिउ रोखम
नंगौ नंगौ‌।
मिथिंगाया गा माबा नस्थ' जालाङोबाथाय जों गैला। माने मानसिया गैला मानसियाबो जोबफालांगोन।
औ औ मिथिंगानि फ्रायनो जोङो जानाय आदार बुथुमो नङा होमबा नोंथां?
ओ नोंगो।
थाय ओ मिथिंगानि बिखायावनो जोङो आबाद मावो।
औ गासिबो जिब जुनारानो मिथिंगाजोंनो मिथिंगादोनो सोनारनानै दं आरो माने
दङ दङ दङ उम
जेरे हाक जानानै थांनानै दं बेफोरबायदिनो मोसौ मोसाफोरा बेफोरबायदिनो आरो उम सोलिगासिनो दं मिथिंगाखौनो माबानानै।
ओ दा नोंथां ओ समाबो जाबाय। ओ जिहेथु नोंथा थाङाबो एसे मोजां साजेसन हरबाय आंनो बे मिथिंगानि सम्फदफोरनि सोमोन्दै। दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जिहेथु जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथसै नामा नोंथां?
दे नोंथां दोनथनो हागोन दे ओ।